हेलौ औ खोनादों नोंथां
दा नोंहा मा खालामसिनो दङ अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ
अ आङो नै ओरैनो जिरायनानै दं। आं ओरैनो जिरायनानै दं नों थां
अके अके आङो दा सा बेरायनो थांनो सानदों दिनैहाय। खोनादोंना नोंथां?
खोनादों
अ अ आं दा बै आङो मुसल पुराव मसलपुरनि मावजि पार्कआव बेरायनो थांनो नागिरदों दिनैहाय।
अ
बेयो जोंनिनो लकेल एरियायावनो गोलैफ्रामो एसे। थांनायाव बारा गोजान गोजान लाया समाबो।
औ
बेनिफ्राय जायगायालाय मोजां बयबो फैयो गोजाननिफ्रायबो नायनो फैयो।
औ ओरैनो बे जायगायावहाय मा मा दङ नायथावना?
बे जायगायाव गिबियावनो गेटआव गेटनिफ्राय एन्ट्रि पास लाग्रोनांगो ओमफ्राय हाबबाथाय औ फुख्रि दं बेनिफ्राय पार्क दङ। बेनिफ्राय सिनारि फोर ओरैनो बानायनाय दं बिफां दोङो। बिनिफ्राय दा ला लासै लासै गोदानसो नालाय दासो एसे एसे बारायलांनो नागिरबाय दोङो।
औ
ओम
बेवहाय नोंथाङा मानि थाखाय बेरायनो थांनो नागिरदों?
ओ बेवहाय आङो ओरैनो जागा नायनो थांनो नागिरदों।
औ
औ
मोजाङानो।
औ मोजां मोजां मोनो।
बेयाव बेरायनो थांनायाव नोंथाङा ओ नोंथांजों लोगोसे माबाफोर जाग्रा मुवाफोर लांफागोन लांफानानै जाहैनो हानायनि सुबिदा दं नामा
औ सुबिदा दङ मोजां सुबि दा दङ जिरायनानै बिफां सिङाव जिरायनानै जानाय सुबिदा दंङो लोगोसे सेनो फुख्रिनि गेजेराव बो दालां रखम बानायनानै बेवहाय जिरायहैनानै जानायनि जनायनि बेबायदि खुबिदा दोङो मोजां
औ बिदिब्लाथ' जोबोद मोजाङानो दायोथ' बोथोरा गरम जाबाय बिनिखायनो जोङो बेरायनानै बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै थाजिम मोनहोनो दसे माने जोंनि माइन्डखौहाय फ्रेस खालामनो थाखायांना थांनो हायो आरो
औ हायो दा बिफां दं नालाय साया थान्दा जायो
बेवहाय ओ नोंथाङा बुंदोंमोन बेवहाय हाबनो थाखाय जोङोे गेट पास लानांगौ जायो होननानै बिनि बेसेना बेसेबां नोंथां?
दा दा सोलिबाय थानाया जौसे रां लायो प्रेजेटाव औ देेनां बाराय लांनो बो हानाय गुबै बारसि जायोबा बारायलांनो हागौ समजों लोगो से
औ
बेनि अनगायैबो नोंथाङा आरो मा मा जायगाफोराव बेरायखो बेनि बागै फोरमायना हागोनना
बेनि अनगाहाय थांबाय बेनिफ्राय भैरब
औ
औ
मानो नोंथाङा नुनानै सोलोंबोनो मोन्दों बेवहाय थांनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन बे जोंहा बेखिं दारागावाबो जोंनिफ्राय गोजान जाया नालाय बेवहायबो दैमा जिङावनो जानाय जायो स' बेवबो बयबो पिकनिक जानो थाङो बेबो मोनसे पिकनिक स्पटनो जायो औ बेनिफ्राय ओ भैरबकुन्दनि आरो पाहार दङ बेनिफ्राय भुटान बरडार दङ जेबा भुटानाव हाबनो हानाय भुटानावबो हाबैनो हाबाय बिथिं अरुणचलनिबो खाथि जायो आनोसै भुटाना गैया भैरबकन्दआ बेबायदि
बिदिब्ला नोंथाङाथ' आंनो नोंथां
आंबो थांबाय जोंनिनो नसुंसे रायजो अरुणाचलावहाय बेवहाय ओ आं थांनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जेरैबायदि जोंङो गुबुन नोंथाङा जेरैबायदि पार्क बबावबा बेरायनायाव गेट फास लानांगौ जायो बेबायदिनो जोंङो आसामनिफ्राय अरुणाचलाव थांनो थाखायबो जोंङो गेट फास्ट लानांगौ जायो आरो नों थां
अ
गेट फासट गैयाब्ला जोंङो बेवहाय हाबनो हानाय सुबिदा गैया बेवहाय जों गेट फासखौ नांथारगौ। बेवहाय आं बेरायनानै ओ बे अरुणचल हादोरसायाव थानाय सुबुं माहारिफोरनि थानाय जानाय बिसिनि आखु थाय लोगोसेनो बिसोरनि साननाय हनाय बेफोरखौहाय माने सोलोंबोनो हादों आरो बिसिनि जानाया जोंनिफ्राय माने एसे आलादा आरो। बिसोर बांसिनानो रुना नै जानायखौ आं नुनो मोनदों।
औ माने जोंनि जानायनिसाय आलदा आरो होमबा बिसोरना
औ बिसोर बांसिन माने रुनानै जायो आरो। बेदरानो जा मैगंआनो जा बेबायदि
औ दा नोंसर-नोंसोरा अम गायनाय फुनाय दा सोलिगासिनो दङबा नफोराव।
औ दाथ दैज्लां बो थोर नालाय जोंहा माइ आबादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं आ रो गायथनायाथ जायाखै खिन्थु जोंहा हालौवनानै खोथिया आरि फोनाय फोखांबाय।
औ औ
नोंथांमोननि जायगायाव गायबाय ना
जोंनियाव ओरैनो नखरसे नखरनै गायबाय गासैबो गायथवाखै।
अ जोंनिया बे मा होनो जोंनियाबो बेबायदिनो थेवबो बांसिनानो जोंना बे आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो बे आमथि सुवा फोरबोआ बियो बे फिथाइ सामथाइनि फोरबोआ जोबखांनायनि उनावसोहाय जोंनिया गायनाय फुनाया बहर जायो आरो।
अ औ बेनिफ्राय नोंस्रा मा मा माइ गायगोन एबाराहाय?
अ जोंहाथ' आथिखालाव गोदान गोदान माइ फोरा ओंखारबाय नङा होमबा बि बिदिनो रनजि त। बायसमुथि बिदिनो माइब्रा बेफोरखौनो बांसिन बांसिन गायो जोंहा।
औ।
नोंथांमोनहाबो मा मा गायो? खोन्थानो हागोन ना?
अ जोंहाबो एबारो रनजितखौनो गायनोदो बोरि हा नालाय जोंहाना बेनिखायनो बेखिनिखौनो गायनायदो हाथ' बारा बुरजा औ जायो बिदिनो बेखौनो गायनायबो जोंहा एबारहाय हायाबो बा रां गैया नालाय ओरैनो मेवाल'सो जानो आन्था थोयो। बोसोरसेखिनिया
औ औ।
थ' बुरजा गायो नामा होनबा।
मा होनदों नोंथां?
ए नोंथांलाबो बुरजा गायो नामा होन्दो जेनेबा?
जों हाबो ल' गायो ओमफ्राय नोंथांमोननि जायगायाव हाय आथिखालाव माजों हालेवनानै गायो।
जोंनियाव दाहाय ट्रेक्टर ट्रेक्टर बाहायो गासिबो
औ औ गोदोथ' जोंङो मोसौ सौजों हालेवनायखौ नुयोमोन नङा होमबा!
औ औ।
आथिखालाव जोंनि जायगायावबो बांसिनानो बे गोनोखोनि गोनोखोनि मुगा जाहैबाय जे जेराव बेनिखायनो बे ट्रेक्टरखौनो बाहायनानै ट्रेक्टरखौनो हालेवनानै गायो आरो
औऔ गायो औऔ नोंसा गायनायावहाय खामला लायोना ना न'नि गोजानो गायो
जोंनि जायगायावहाय माने बदल थांलायनाय थांलायनानै गायनायखौ नुनो मोनो आरो माने दिनैहाय जोंनियाव गाय बा जोंनि गामिनि मानसिफोरा ज' ज' ज' फैनानै जोंनियाव गायगोन बिदिनो गाबोन गुबुन न'खर सेयाव बेबायदि जमा जमा थांलायनानै गायो माने बेबायदि जोंना हाजिरा लालायनाया एसे खम आरो जोंनि जायगायाव
मोजाङानो होमबा न' बेबायदियाबो मोजां जोंनियावहाय बेबायदि गैया जोंनियाव ओ खामला हिसाबै गायो जेनेबा फुनायाव सारि तिनस'के लाबाय बेनिफाय गायनायाव तिनस'के लाबाय बिदि सोलिनाय जायो जोंनिया
औ औ
दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं गायो नोंस्रा
औ दैज्लां बोथोराव जा खांख्रिखला दङ बेनिफाय खुमब्रा दङ बेनिफाय जिंखा दं बेनिफाय ओ आलुआथ' थाखायो दिसं न ओमफाय मैगं थाइगं बिनो ओंख्रि बेफोरो दोङो दा सोलि गासिनो
थ' दैज्लाङाव जाग्रा मैगंफ्रा
अ औ दैज्लां नोंसाबो गायबाय बायदों नामा बिफां बेफोरबायदि
औ जोंहाबो न'आव जानो आनथा गायो बिदिनो मैथो बहल जिंखा थाइसुम मैथा बांगाल मेल्ला दैज्लाङाव जाजानाय गायनाय मैगंफोरखौ गायो आरो
दाथ' आरो मैथायाथ' जोंनि अमादो जानोथ' गोथाव जायो बर'नि अमा
जानो मोनबा माने देहा खौ मोजां मोनो ना दालि जहल संनानै मैथाजों अमा बा मैथा बाथोन संनानै जाबा जि मोजां मोजां मोनलायलायो।
औ गोथाम जायो।
ओमफ्राय नारजिफोरदबोथ' अमाख जानो हाय न' गोथाव जायो बेबो।
औ नंगौ बे नारजियाबो माने फाथोयाबोथ' दैज्लाङावनो मावजानाय आबादखा। बेखौ जोङो खारदैजोंबो जायो फाथो गोबाब होननानै।
आरो फोथारफोराव ओ माइ गायग्राफोरनो लां बा उम संनानै लांबा गोथाव मोनो बिसोरबो
औ नंगौ नंगौ। औ। खस्थ' मावनानै मेङोना बिसोरबो।
बिदिब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ बेयावनो दोनथ' जाासिगोन नामा नों
औ दे। दे होमबा न' औ
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।